हालाव
हेलौ नोंथां
अ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों
ओ खोनादों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
हागोन हागोन होनो हागोन उम
थु होनोमबा जों नोंथां बिदिब्ला जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा जायखौ ओंख्रि सबायजों साम'
औ
बिनि सोमोन्दै रायज्लायनि ।
ओ जायगोन
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना सबाइ साम ओंख्रिखौ बोरै सङो। आरो नोंथाङा बे ओंख्रिखौ माबायदि गोथाव मोनो ना मोना बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन आदा हागोन।
दे होमबा नोंथां एसे फोरमायलाय।
सबायजों साम औ। सबायजों सामखौ माने जेनेबा सबायखौ रुग्रोबाय आरोखि ना। सबायाइखौ रुग्रोनानै माने थाव संख्रि बानलु सोरबा होयो सोरबा होआ आरोखि
आतसा ओ।
उम बेनि उनाव रुग्रोनानै मे दोनथनानै माने सामखौ एवग्रोयो आरोखि।
आतसा उ ।
सबाय सामखौ एवग्रोनानै माने मोजां एवफ्रामग्रोनानै बिनि उनाव ए मोजां एवखांनानै सा-ओ-सबायखौ माने सामनि माबायाव होयो आरोखि जबनो
बिनि उनाव गोदौबो गोदौनानै जाजाबो माने गंगार दुन्दिया मा दुन्दिया होबाय आरोखि ना।
आतसा उम।
बेनि उनाव आंबो मोजां मोनो जानानै मोजां मोननायालाय।
गोथौआथ गोथाव।
बेबायदि आरो माने
उम।
नोंथाङालाइ माबादि मोनो?
आंबो जानानै गोथावखौनो मोनो।
संनाय। रोखोमै एसे माने बेलेग बेलेग जायो नङा होमबा?
औ औ औ।
जोंना माने जेरै सामखौ जों गिबि गिबि सायगोरो।
औ।
बिनि बै उननि बाहागोखौ गारो। नङा होमबा दानसनानै बिनि उनाव बै दाखोना बेखौ जों हा नङाबा बिदिनो बिजिनि मददै जों बेखौ एरखानानै बोखारो
औ ओ
जाहाथे जों माने जानायाव एसे मोजां खस्थ मोना आरो बेखौथ सोब याव मोजां जानांगोन ना
औ औ
उम
आरोना
ओं बिदि नोंथां दा बुस्थुआ जोंनो साबाय साम होनोबा आरो बरिया बेखौथ जों माने बे बुस्थुखौ आं आंनि माने साबसिन ओंख्रि हिसाबै सानना लायो नोंथां। दा
बे सायनायनि उनाव जों बे आरो साफा खालामनांगौ गोनां जायो साफा खालामनानै नङा होनबा नोंथां साफा खालामनांगौ गोनां जायो साफा खालामखांनानै जों बिदिनो एवना लानानै जेरै‌ नों बुंदों।
उम
नानै खबायाइखौ होननानै रुयो रुनायनि उनाव जों खारैब खौ होनांगोन दा
औ औ
खारै होदों बिदिनो , दा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायबावगोन ना?
ओ जै